हेल' नोंथां नोंथाङा फ्रियैनो दङना दायो?
ओ दङ नोंथां।
औ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां?
सावराय जागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला जोङो दा गामि आरो सोहोरनि फारागखौ सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां? औ गामि होनब्लाथ' जों मिथिखायो जेराव सुबुं माहारिफोरा ओ गोबां ज' ज' थालायनानै बयजोंबो हेफाजाब होलायनानै संसार जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो। गोबां बर' सुबुंफोरानो गामियावनो थायो बेखौबो जों मिथिखायो। ओ गा मियाव बर' सुबुंफोरा गोबां आबादफोर मावो। बेबायदिनो ओ फालांगिबो एफा एनै मावो नाथाय बांद्राय मावनायखौ नुनो मोननाय जाया। बेबायदिनो जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव नायोब्ला गामि ओनसोलफोराव जोङो एसेबां फरायसालिफोर मोननाय जाया। ओ‌ सो-सोहोरनि रुजुनायाव बेबायदिनो जोंहा गामिनि ओ बारहावा एबा आबहावाफोरखौ नायोब्ला जोंहा गामियाव जोबोद मोजां। गुबुंले नङा ओ बारहावाफोरा। बेबायदिनो सोहोरनि बिथिङाव नायोब्ला सोहोराव गोबां जौगानाय एबा गोबां गिदिर गिदिर गिदिर बिल्डिंफोरखौ जों सोहोराव नुनो मोननाय जायो बेनि अनगायैबो गोबां दारिमिनफोरबो जों सोहोराव नुनो मोननाय जा जायो जायनि जाउनाव दारिमिननि ओंखारनाय बायदि बायदि बायदि गेस एबा उखुन्दैफोरा जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामनायखौ जों नुनो मोननाय जायो बिनि अनगायैबो जों सोहोरनि पजिटिभ एबा ओ मा होनगोन बेखौ पजिटिब-पजिटिभिटिखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो सोहोरफोराव गोबां मोजां मोजां फरायसालिफोर इउनिभारसिटिफोर नुनो मोननाय जायो जायनि थाखाय गोबां फरायसाफोरानो सोहोरनि सायाव एबा सोहोराव थाफैनानै मोजां सोलोंथाइ लानायखौ नुनो मोनो मोननाय जायो बेबायदिनो खायसे खायसे सुबुंफोरा सोहोराव थानानै मोजां जाजोबदों बेबो नङा खायसे खायसे सुबुंफोरा सोहोराव थानानै ओ लोंला जाला बायदि बायला खालामनायखौबो नुनो मोननाय जायो मानोना बेफोराव सोहोरफोराव थाफैनानै न'निफ्राय गोजान जानायखाय रावबो बादा होग्रा गैयिनि जाउनाव गोबां मानसिफोरानो गाज्रि जानायखौबो नुनो मोननाय जादों बांसिनानो मोजां जादों नाथाय खायफा खायनै साफा सानैफ्रा गाज्रि लामाजों थांनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा सोहोराव गोबां सुबिदाफोरखौ मोननो हायो जेरै गारि मटरनि सुबिदा स्कुल फरायसालिनि औ फरायसालिमाफोरनि सुबिदा आरो बिनि अनगायैबो गोबां आ मेडिकेल एबा हस्पितालफोरनि देहा फाहामसालिफोरनि गोबां सुबिदाफोरखौ जों सोहोराव मोननो हायो बिनि अनगायैबो जों ओ फालांगि बिथिङाव नायोब्ला एबा जि जोम बायदिसिनानि बिथिङाव नायोब्ला जों सोहोरफोराव बांसिन फालांगि बिथिङाव मुखुब जाना थानायखौ सुबुंफोरखौ नुनो मोननाय जायो सोहोरनि बांसिन सुबुंफोरखौनो जों गुबुन गुबुन बायदिसिना खामानिफोराव मुखुब जानानै थानायखौ नुनो मोननाय जायो जेरै सोरबा सोरबा बेफार फालांगि मावनायाव मुखुब जानानै थायो सोरबा सोरबा बेबायदिनो साख्रि मावनायाव मुखुब जानानै थायो बेबायदिनो जों गोबां सुबुंफोरखौनो बायदि बायदि बिथिङाव सोहोराव मुखुब जानानै थानायखौ नुनो मोननाय जायो नाथाय गामियाव बेफोरबायदि ओ मुखुब जानानै थानायखौ नुनो मोननाय जाया एबा गामिनि सुबुंफोरा एफा एनै फ्रि थानायखौ नुनो मोननाय जायो मानोना बिसोरो बांसिनानो ओ बेफोरबायदि साख्रि ख्रि एबा फालांगिफोर मावा बिसोरो ओ आबादफोरखौल' बांसिन मावनाय जायो जायनि जाहोनाव आबाद फोथाराव दसे थांनानै फैनानै बिसोरो ओ दसे रेस्ट लानो हायो आरो बेबायदि बिदिनो जोंङो गामिनि फारसे नायोब्ला गोबां सुबुंफोरानो बेबायदिनो गामियाव थानानै सुख सान्थि रायजो जानायखौ नुनो मोननाय जादों
उम
ओ नोंथाङा गामि आरो सोहोर नि ओ फारसे माबाफोर बुंनो सानो नामा नोंथां
गामि आरो सोहोर होननानै बुङोब्लाथ ओ' नोंथाङाबो बुंलांखायो माबायानो गामि होननानै बुङोब्ला जोङो जेरै बिफां लाइफां दाउसिन दाउला एम्फौ ए ला बा मानसि दुमसि मोसौ मोसा बायदि जों ओ ग्रोम ग्रोम ज' ज' रायजो जानायखौनो जों गामि होननानै बुंनो हायो जेराव निजोम बा बा जोबोद अनलायनाया थायो ओमफ्राय सोर होननानै बुङोब्ला जोङो जेराव गारि मथर होंगो दोंगो जेरै दावराव जेरै थोंबो दावराव दावसि गिदिर गिदिर जै बिल्डिं बा फसंथान बा जेरै स्कुल कलेज बायदि बा इउनिभारसिटि बे बायदिफोरखौ जों मोननो हायो बे जायफोरा थायो बेफोरखौनो जों सोहोर होननानै बुंनो हायो ओ
आरो गामि गामि गामि आरो सोहोरनि गेजेराव। फाराग होननानै बुंङोब्ला जों गोबां मोननो हायो जेरै जेरैहाय फार्स्टआवनो जोङो ओ ओ आइजोफोरनि ओ गाननाय जोमनाय होननानै बुंङोब्ला गिबि गिबियावनो जोङो दख'नाखौ। मिथिनो मोन दखना दख'नाया जाबाय बर' आइजोफोरनि बा बर' हारिनि मोनसे सिनाय। बेखौ गामियाव थानाय बर' आइजोफोरा गोबाङैनो माने बांसिनखौनो जोङो दख'ना। गाननानै थानायखौ नुनो मोनो नाथाय आथिखालावहाय सोहोराव थानाय माखासे। ओ सुबुंफोरखौ बेफोरबायदि जेनेबा बर' आइजोफोरखौ दख'ना गाननायखौ जों गोबां। खम नुनो मोनसै बिसोरो बांसिनै जेनेबा गस्ला लंपेन्ट एबा सुइेदार बा कुर्ता बायदिफोरखौ जों। गानायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो गोदो ओ बर'फोरा। गोदो गोदायनिफ्रायनोअरनि अरदाबाव ओंखाम संनानै जाबोयोमोन नाथाय। ओह बेखौ जेनेबा आथिखालाव गामिनि ओ सुबुंफोराबो अरदाबावनो स - संनानै जाबोदों नाथाय आथिखालावहाय सोहोराव थानाय माखासे सुबुंफोरा ओ अरदाबाव संनानै जानायखौ जों नुनो मोनलिया बेनि। बिसोरो गेस सिलिणडार बिदिनो बायदि रोखोमनि संग्रा जेरै इलेकट्रिक। कुकार बा बायदि रोखोमनि कारेन्टनि बा इलेकट्रिकनि माखासे संग्रा खावग्रा। बेफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो बिनि अनगायैबो ओ सोहोराव। जेरैबायदि नोंथांङा बुंलांदों गिदिर गिदिर जेनेबा माखासे फसंथान। फोर जेरै फरायसालि फरायसालिमा स्कुल बायदिफोरखौ मोनो होननानै बुंदों बे थारैनोसै। थो नोंगौ माने टाउन सहराव जोङो बांसिनै बेफोरबायदि। जेनेबा गिदिर गिदिर बा जौगा थाखोनि सोलोंथाइ लानाय बा गियान आरजिनायनि माखासे फसंथानफोरखौ मोननो हायो। आरो नाथाय गामि ओनसोलाव बेफोरबायदि फसंथानफोरखौ जोबोर खम नुनो मोनो आरो। बेनि अनगायैबो गामि ओनसोलावहाय आबाद मावनायनि बेलायावहाय। गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा गामि ओनसोलाव थानानै मोसौजोंनो बा नांगोलजोंनो हालेवनानै आबाद। मावबोदों नाथाय आथिखालावहाय टाउन सहरावहाय बेफोरबायदिखौ नुनो थां। लिया ओ टाउन सहराव थानाय सुबुंफोरा माबा मोनसे ओ आबाद मावनोबोला बिसोरो ट्रेक्टर एबा बायदि रोखोमनि मेसिनखौ बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो। आरो बेनि अनगायैबो ओ टाउन सहराव बायदि रोखोमनि कलकारखानाय। एबा दारिमिनफोरखौ जों नुनो मोनो जायनि गेजेरजों गोबां मानो।
गाज्रि गेस एबा गुन्दैफोरा ओंखारलाङो जायनि जाहोनाव टाउनाव थानाय बा। टाउन सोहोराव थानाय गोबां सुबुंफोरनि देहा एबा माबाखौ मा होनो मानसिखौ। माने बायदि रोखोमनि बेमार आजाराव खोख्लैनो माने खाबु थायो नाथाय ओ गामि ओनसोलाव बेफोरबायदि खाबुआ गैयाखौनो होनजायो मानो होनोबा गामि ओनसोलाव बेफोरबायदि। दारिमिन एबा कलकारकानानिफ्राय ओंखारलायनाय गाज्रि उखुन्दै जों बेफोरखौ मोननो थाङा मानो होनबा गा मि ओनसोलाव बायदि रोखोमनि दावउसिन दाउलाजों बुंफबनाय बिदिनो बिफां लाइफांजों बुंफब बनाय बायदिफोरखौ जों निजोम जायगाखौ जों मोननो हायो थाजिम जायो आरो जों दैज्लां। बोथोराव जेरैबायदि टाउन सहराव गरम मोनो बा बिदुं दुङो बिदुङा ओ बारा जायो थानो हायि बादि ओ गरम मोनो नाथाय बेफोरबादि गामि ओनसोलाव जों मोननाय मोननाय जाया मानो होनोबा गामि ओनसोलाव जेब्लायबो गुसु बारखौ जों मोन। मोनजानो बा मोननो हायो उम बेनि अनगायैबो। टाउन आरो ओ टाउन आरो गामिनि गेजेरावहाय गोबां फारागखौ मोननो हाबावो। ओ जेरै जेरै इदिनो बेफार फालांगिनि बेलायावबो होन ओ जेरै बेफार फालांगिनि बेलायावहाय गोबां माने जौगा थाखोनि बेफार फालांगि मावग्रा सुबुंफोरा बांसिनानो। टाउन सहराव थायो नाथाय गामि ओनसोलाव जाय माने सादा बुसा एबा सरासनस्रा सुबुंफोरबो जों थानायखौ नुनो मोनो ओ बेबायदिनो दिनै बेनि दिनावहाय गोबां माने गामि आरो सोहोरनि बेलायावहाय फारागथिखौ नुनो मोनसै। दा नोंथाङा गामि आरो सोहोरनि गेजेराव थानाय फारागथिखौ आरो माबाफोर। फोरमायबावनो हागोन नामा?
औ नोंथां
गामि आरो सोहोरनि फारागखौ नायोब्ला जोंङो नुनो मोनदि बांसिन सुबुंफोरानो गामियाव थानाय सुबुंफोरा गामसा दख'ना बायदि बायदि गावसोर दोरोंङारि गाननाय जोमनायफोरखौ ओ आथिखाल मुगायावबो फोथांनानै लाब माने ओ लाबोगासिनो दंङ' नाथाय सोहोर फोराव थानाय सुबुंफोरा बांसिनानो बेफोरबायदि दोरोंङारि गाननाय जोमनायफोरखौ बांद्राय गाननाय जालिया, गानो बिसोरबो नाथाय खम गाननायखौ नुनो मोननाय जायो यो नाथाय गामिनि सुबुंफोरा ओरैनो थानाय समावबो गोबां समावनो आइजोफोरा एबा हौवाफोराबो ओ गामसा आ आरो दखना गानना थानायखौ नुनो मोननाय जायो जायनि जाउनाव जों गोदोनि फाय सोलिबोबाय थानाय धोरोमखौ हमथाबोनो हादों नाथाय बेबायदि टाउन सहराव थानानै जों ओ गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय दोरोंखौ थानो ओ हमथानो हागोन होननानै आं साना मानोना बांसिनानो दोरोंङारि गाननाय जेननायफोरखौ सोहोराव थानाय सुबुंफोरा ओ गाना बिसोरो गोदान गोदान वेस्टार्ननि ओ गस्ला लंपेन्ट बायदि बायदिखौ गाननानै थानायखौ जों नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो जों गामि आरो सोहोरनि माखासे फारागफोरनि सायाव गोबां सावरायनो हायो नाथाय बे सुंद' समनि गेजेराव सावरायजोबनो हागोना गोरलै जानानै फैया मानोना जोंहा दा नै सावरायनो लानाय आयदानि सायाव सावरायनायावनो जोंहा ओ समाबो जाबोबाय बेनिखायनो दिनै सावरायनो लानाय आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां